हेल'।
हेल' औ।
खोनादों? औ होमबा जाहा गिबियावनो गोजोन बेलासिनो हामगोलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो।
औ होमबा जाहा दिनैनि सावरायनो लानाय बेबायदि टपिक एबा बाथ्राया जाबाय जाहा बेबायदि बर'नि जानाय लोंनाय नंगौ दा ना?
औ औ।
औ होमबा जागाय होमबा जागायनोसै।
औ।
गिबियावनो बेबायदि बर' बर'नि बयनिख्रुइबो मुंदांखा बेबायदि जाग्रा होनोब्ला जों मिथियो अनला बेबायदि बर'आ गोबां बेबायदि रोखोमनि अनला जायो जेरै जोङो बुंनो थाङोबा मैथ्रु बिबारनि अनला आरो बायदि रोखोमनि अनलाफोर जायो। आरो जों मिथिबावोदि बर'नि बयनिख्रुइबो मुंदांखा बेबायदि जाग्रा अमा बेदरदों नारजि दं बेबायदि जोबोर जायो खोनानो मोननाय दिबा आरो जोङो मिथिगौदि बर'फोरा गोबां रोखोमनि बेबायदि गोथां मैगंफोर जायो जेरै जोङो मिथियोदि खानानै मोननाय मैगं जेरै दि दिंखिया मा होन मुनि थास' बिथं आरो थास' बिबार आरो सेमब्रा। बायदि रोखोमनि मैगंफोर दोङो आं बारा मिथिया आं जेसेबांखिनि मिथिदों बेखौ आं नों नोंथांनो खोन्थाहरदों आरो खोन्थानो नाजादों। आरो आं ओ मिथिबावोदि बर'आ बेबायदि एम्फौ लाथा फियो आरो एम एम्फौ लाथाबो जायो आरो गोबां रोखोमनि बिदि जाग्रा जोङो बर'नि बर'हा। आरो आङो बुंनो सानोदि बेबायदि बर'फोरा गामि ओनसोलाव बेबायदि गोबां रोखोमनि बेबायदि जाग्राफोर जायो। आरो बर' सिख्लाफोर एबा बर' सेंग्राफोर आङो मिथिनो मोननाय बायदिबा बर' सिख्लाफोरा बेबायदि ओ गामिनि मोननो हा मोननो थांनाय फिथाइ सामथाइफोर जेरै जोङो बुंनो थाङोदि ओ थाइजौ बोग्रि लिसु लिथुखु बायदि रोखोमनि बदि फिथाइफोर दोङो। जायखौ बर' सिख्लाफोरा बेबायदि संख्रै फानलु होनानै बेबायदि ज' ज' जा जाय ओ बेबायदि साबा एबा साब्रै सयजन साजोन बिदि लोगो नांनानै लोगो लोगो लोगो नांनानै संख्रि फानलु होना देनानै मोजां गल लगायनानै बेबायदि जानाय खौ नुनो मोनो आङो ओ सिख्लाफोर खौ आरो सेंग्रा आरो सिख्लाफोरा बेबायदि गोबां रोखोमनि बेबायदि मिमि पलार बायदि रोखोमनि बुस्थुफोरखौ बेबायदि जम' जमा लगायनानै बेबायदि जायो। आरो आङो नुबावोदि बिदि सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां रोखोमनि बिदि पिकनिकफोर जाहैयो बेबायदि
औ
आरो बुंनो थाङोबा बर'नि बयनिख्रुइबो बेबायदि ओ मोनति मिथि फिनाय एबा मुंदांखा बेबायदि मै मैगं होनोबा अनलाखौनो बुंजायो बेफोर मैगं खौ आं माबायदि सङो आं बेखौ मिथिया नाथाय आङो नोंथांनिफ्रायसो मिथिनो सान्दों दि बेबायदि जिबायदि बर'फ्रा बिदि गोथां मैगं एबा खानानै मोननाय मैगंफोरखौ माबायदि सङो आरो अनलाखौ माबायदि सङो आरो माबायदि ओ सङो बेफोरखो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदों नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ औ हागोन, ओ मोजां मोनदों नोंथांजों जि ओ मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायदों बर'फोरनि जानाय लोंनाय बेनि सोमोन्दै नङा होमबा? ओम आरो नों थाङा जेफोरखौ बुंलांबाय थारैनो सैथो ओ जिहेथु नोंथाङा ओ जि आंनियाव सोंलु खालामदों आं बुंलांगोन आरो बिनि सिगां आङो जिथु बर'फोरनि जानाय लोंनाय बा मैगंफोर ओ बिफोरनि बिफोरखौ मा मा जायो आं इसे बुंबावनि जेरै नोंथांआ बुलां बेफोर थारैनो सैथो जिहेथु मैंफोरनि मुंखौ मुंखलांबाय आरो बिनि अनगायै ओ आं थालांनाय माखासे मैगंफोरखौ बुंनि ओ जिथु ओ बर'फोरनि गेजेराव मुंदांखा होननानै बुंदों नोंथाङा अनला मैगं नंगौ आरो बे अनला मेगङा बर'फोरजों जबोर अनसायो जाबोजो जाबोदों गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो आरो आरो बे बेनि अनगायै जों साम' उम सबायजों दाउ, ओ अमा नारजि बेबायदिनो ओ दाउ ओन ला ओ आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मैगंफोर जेरै लाथा ओ बेबायदिनो आरोबाव उम
गुबुन गुबुन अनलाफोराव नाफोर होनानैबो जायो ओ स- आरो बिनि उनाव अनगायैबो माने बर'फ्रा गोबां आबाद मावनानै जायो आरो बिनि अनगायैबो मा हाग्रा बंग्रा जि मिथिंगाजोंनो सोनारनानै थानाय हारि बिनिखाय माने हाग्रा बंग्रा बुथुमनानै जा बोयो बर'फ्रा जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोन थास' मानामुनि आरो बिनि अनगायै खिफि बेन्दों दिंखिया ओ बेबायदिनो गुबुन आरोबाव ओ मैगंफोर ओ बेफोरखौ माने गोदोनिफ्रायनो बुथुमनानै जाबोदों आरो दासिमबो जायो। ओ आरो जि तु अनला मैगं संनाय बेनि सोमोन्दै आं नों थांनो बुंनि ओ अनला मैगंखौथ' बर'फ्रा गुबुन गुबुन बेबायदि जायो ओ जेरै सिन खाला बिबार अनला जायखौ बासिकि बिबार होननानैबो बुङो थाइगिर अनला जायो। उम दाउ अनला जायो। ओ मैथ्रु बिबार अनला जायो, दा नोंथाङा बबे मोनसे अनलानि सोमोन्दै मिथिनो हास्थायदों बेखौसोओ आं आं सोंनो सानदों नोंथाङा बबे बबे अनलाखौ माब्रै सङो बेखौ बबेखौ मिन्थिनो लुुबैदों? बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन आङो बिनिफ्राय बुंलांगोन।
नोंथाङा जिबायदि बुंलांबाय बेबायदि थाइगिर अनला आरो दाउदों बेबायदि अनला सङो होनना बुङो। आं नोंथांनिफ्राय आं बेखौसो मिथिनो लुुबैदों दि दाउदों माबाय दि अनला अनला ओंख्रि सङो आं बेखौ मिथिनो लुुबैदों आरो लोगोसे बिदि थाइगिर अनला आरो लोगोसे नोंथाङा बुंलांदों बे सिंसिं खाला ओ बिखौ माबायदि अनला सङो आरो माबायदि सङो माबायदि संख्रिफोर फानलुफोरखौ माबायदि होयो माबायदि दैफोरखौ होयो माबायदि थावफोरखौ होयो नों नोंथाङा बिनि बागै एसे बुंनो हागोन ना?
औ औ हागोन हागोन जेरै नोंथाङा ओ बुंबाय आंङो ओ बुंलांनोसै दायो थाइगिर अनला न' गिबियाव आं थाइगिर अनलाखौ बुंग्रोनोसै ओ अनला संनाय बा ओंख्रि संनाय बिथ' ओ गासैहाबो माने गुबुन गुबुन आइदियाफोर थायो नङा होमबा ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि सङो आंबो बिदिनो मोनसेल' नङा गुबुन गुबुन रोखोमनि आंबो सङो दा मोनसेल' आं ओ खोनथाग्रोनोसै जिथु थाइगिर थाइगिर अनला थाइगिरजों ओ ना आंना थाइगिरजों ना संनायखौनो आं खोन्थाग्रोनोसै नोंथांनो ओ थाइगिर अनला संनो थाखाय जोंहा माने नाखो मोजाङै सायनानैहा ओ बिखो ओ एवनानै लाग्रोयो बिखौ फुराहै फोमोना नाथाय आधा बिखौ फोमोन लायो बिनिफ्राय बिखो साइदाव दोनथयो बेनि उनाव जिहेतु थाइगिर थाइगिरखो मोजाङै माबादिहै खायसे ओ गथा गथ ओ जानो मोजां मोनो। खायसे फिसा फिसा मिजि मिजि हानानै जानो मोजां मोनो गावनि पसन बायदि बेखौ माने मोजाङै हानानै लादो सुदो बिनि उनावहा थाइगिरखो ओ ओ संनो थाखाय ओ जोंहा मा मा जेनेबा मस्ला मस्लि बेखौ गाव गावनि इतसा मथे ओ सोर माखौ पसन जायो बेबायदिनो होनो हायो सोरबाया बिदिनो गोबां मस्ला मोजां मोनो सोरबाया सिमपोलयै जानो मोजां मोनो बेबायदिनो ओ नाथाय - ओ सामब्राम गुफुर आरो हाइ जें बानलु बेखौथ' माने ओ गासिबो बाहायखायो दा बेखौनो आं खोन्थानोसै जिराफोर ओ माहाय होयोब्ला बे गावबा गाव गोसोसै बेबायदिनो मा मा मस्ला मस्लि लायो रेडि खालामना लासिगोन गिबियावनो सामब्रामखौ एवसिगोन थाव होनानै ओ बिनि उनावहाय मा मस्ला होयो बेखौ होनानै लासिगोन। ओ एसे एवनानै माने ओ थाइगिरखौ होसिगोन थाइगिरखौ मा मोजाङै नायनि उनावहा जिथियानोखि ओ दै होनायनि सम जायो होमबानिया दैखो होसिगोन। दै होनानै जेथिया गोदौवो होमबानिया अन गुन्दै होसिगोन अन गुन्दै आ माखो होनो ओ जेथु ओ माइरं जों जेखो ओंखाम जायो माथा मायरंनि ओ बिखौनो माने एसे सोरबाया सोमनानैबो लायो। सोरबाया सुनानैबो बेबायदिनो ओ गिसि गिसि खालामनानै देयो बेखौ देनानै माने पाउदार खालामनानै ला यो बिनि उनाव जेब्लानखि दैया गोदौवो होमब्ला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
ना होनानै होसिगोन जिहेतु नाखौ होनो एवफ्रामनानै दोननाय ना बेखौ होसिगोन बेनि उनाव जेब्लानखि दैया मोजाङै गोदौवो होमबानिया बे अनला पाउदार बेखौ सोरबाया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
खालामनानै दै एसे लगायनानै आथा आथा खालामनानै गलायनानैखौ लुनानै होयो बिदि अनला थाइगिर अनला जों ना बियो माने ओ जानो थाखाय रेडि जायो। ओ आरो बिनि अनगायै आरो ओ जिथु सिनख्रिंखाला अनला बेखौ संनो थाखाय - खाला अनलाजों दाउ आं बेखौ खोथानोसै आं नोंथांनो बे स्रिंसिं खाला अनला दाउ बेखो संनो थाखायबो माने ओ गिबियावहा जिथु दाउ बेखोबो माने बे गुबुन गुबुन ओ खोनथानोसै नोंथांनो ओ दाउखौ हनानै बेयाव खारै एसे सोरबाया बिनानै डाइरेक्ट बे एवनाय समावनो खारैखौ होयो नाथाय नाथाय सोर खायसेया माने ओ जेब्लनोखि दै होखांङो दैया दै होखांनायनि उनाव खायसे होन होयो आं बांसिन मानि एवनायाव होफाखायो खारैखौ ओ बेखौ बिबारखौ आरो ओ दाउखौ मोजां एवनानै बेयाव खारै होनानै खोबहाब खोबहाब मोजांङै एवसिगोन जिथियानिखि दै होनायनि सम जायो होमबानिया दैखौ होसिगोन आरो। जेसेबांखिनि दै नांगौ बेखौ माने ओ आरो जिथियानिखि मोजांङै गोदौवो होमबानिया गो दौनाय समाव ओ अनलाजि जेरै आं नोंनो बुंदोंमोन ओ बेबायदि अन गुन्दै बिखौ होसिगोन बेयावहाय जितियानिखि गोदौवो गोदौब्ला बेबायदिनो मोजांङै गोदौखांनायनि उनावहा आरो जेसेबांखिनि रुसि नांगौ बेखौ ओ ओ फोरानखांनायनि उनावनो माने ओ गावनि पसन बादि जिसि जिसिबां दोनो दोनदो होबानियानो बे माने अनला मैगं जिथु ओ उम सिनस्रिंखाला अनला जों दाउ ओ बियो जानो थाखाय रिदि जायो। दा जिथु ओ अनला मेगं बा स बाइ मैगं जिथु बर'नि जानाय मैगंफोर बियो माने जोंनि बर'आथ' मोजां मोनखायोआनोसै ओंख्रि जानो अनसाय जाखायोआनोसै बिनि अनगा गायैबो जिथु हटेल ओ हटेलफ्रावबो माने गुबुन हारिफोरजों अनसायबो जादों खौ माने जोंनि बर'आल' नंङा गुबुन हारिफ्राबो जानो जोबोद मोजां मोनदों बिनि थाखायनो गुबुन हारिफ्रा बो अनला मैगं नागिरनानै थांङो हथेलाव जानो थाखाय ओ उम बा ओ सबाय मै-मैगं नारजि मैगं नागिरनानै थांङो जानो थाखाय जिहेथु बिसो ओ बिथां बिथांमोनहाबो मोजां मोनदों बियो जोंनि थाखाय माने जोबोद मोजां जे जोंनि जिथु जानाय आदारफोर जोंनि जिथु जानाय मैगंफोर बियो जोंजोंल'नंङा नाथाय गुबुन हारि फोरजोंबो जानो मोजां मोनबो जादों आरो बिनि अनगायैबो ओ जिहतु जोंनि ओ उम माखासे मैगंंफोर बिफोरथ' माने ओ जियाइ टेगबो मोन मोन मोनदोंसै आरो दासिम आरोबाव ओ माखासे ओ मैगंफ्रा माने आरोबाव मोननो थांगासिनो दा जो नायाव नोंथांङा आरो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सान्दोंदि नोंथांङा जिबायदि खौरां बाथ्राफोरखौ बुंबाय आंङो नोंथांनिफ्राय बेबायदि आंङो बेबायदि रोंङि बुस्थुफोरखौ आंङो सोलोंनो मोनबाय आ नोंथांङाबो आंनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय आं मिथिबायदि माबायदि रोखोमनि माबाबा माबायदि माबायदि अनला संङो आं बिथां नोंथांनिफ्राय मिथि नानै जोबोर बेबायदि गोजोननाय थाबाय होमबा जाहा समाबो जानानैबाय होमबा जोंङो दोनथ'नोसैना?
औ औ दे गोजोन्थों।
गोजोन्थोंसै।
औ